खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
नोंथां दिनै जोङो बैसागोनि बागै एसे सावरायनोस
सावरायजागोन नोंथां।
बैसागो फोरबोखौ नोंथांमोनजों फालियोना?
फालियो नोंथां।
माबैसा फालियो नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन ना एसे?
बैसागु फालियो होनब्लाथ जोंनि ओनसोलाव जोबोर गा गाजा गोमजायै फालिनाय जायो नोंथां जोंना बैसागुखौ सैथ्रदाननि एबा जोबथा साननिफ्रायनो जोंनिया फालिनाय जायो। फालिनाय जायो होनना बुङोब्ला मा जागोन नोंथां सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो जोंनिया मोसौ थुखैनाय सानखौ फालियो जोंनिया बैसागुखौ मोननै सानै महरै फालिनाय जायो गिबि सानखौ मोसौ बैसागु आरो नैथि सानखौ मानसि बैसागु। महरै फालिनाय जायो। मोसौ बैसागु खालि जोंनिया मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौखौ जोंनिया सैथ्रनदाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो थुखैनाय जायो। नोंथाङा खोनादोंना?
ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बैसागो फोरबोखौ मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो हिसाबै जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो बैसागो बोथोराव। ओ मो स बैसागो हिसाबै जोंनिया फुङावनो मोसौखौ दिहुननानै जोङो खाथियावनो थानाय दैमायाव थुखैनो लाङो। आरो बे बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ थुखैखांनानै फोथाराव ओ जोङो गोदान दिरुं गोरां गोदान दिरुंदो जोङो होनायखौ नुनो मोनो ओ मानसि बैसागोआव मानसि बैसागोआव जोङो ओ नखर नखर ओ थांनानै गेदेर गोलाव आबै आबौमोनखौ जोङो सिबिनायखौ नुनो मोनो खुलुमहैनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओन सोलाव उन्दै उन्दै गथफोरा बिमाखौ फुङावनो दुगैनानै ओ खुलुमनायखौ नुनो मोनो मानसिनि दि दिनखालि नोंथांमोननिखिबो बेबायादि खालामो ना?
खालामो नोंथां ओ जोंनिसाबो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि खालामनाय जायो ओ सैथ्रनदाननि जोबथा साननिफ्राय मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनायनि जोंनो खायसे नेमखान्थिफोर थायोनो थायो बे नेमखान्थिफोरखौ खालामनो थाखाय जोंना खायसे मोसौ थुखैनायनि ओ मोमोमोसौ थुखैनो थाखाय खायसे मुवा बेसादफोर गोनांथि जायो बै मुवा बेसादफोर गोनांथि जानायखौ जोंनिया ओ सानसे मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो ओ आगजु आगजु खालामना लानाय जायो एबा नागिरथिंनानै नआव लाबोनाय जायो बैफोर बेसादफोरानो जाबाय जेरै लाव फान्थाव दिगलति लावथि बायदि बायदि रोखोमनि आरो बैफोर मुवा बेसाद फोरखौ मोसौ थुखैनाय सानखालि मागाम माला थुनाय जायो आरो बै मालाखौ माफ्रोमबो मोमोसौनो गानहोनाय जायो आरो बै मोसौ थु खैनाय सानखालिनो ओ सारायनि हांगार सारायनिफ्राय हांगार दिहुननानै थाव गुबैयाव थाव गुबै फोननानै मोसौनि गासैबो मोदोमाव फोननाय जायो नोंथांमोननिाबबो बेबायदि खालामनाय जायो ना?
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि आ मुवाफोरखौ बुथुमनानै माला बानायनानै ओ जोङो गानहोनायखौ नुनो मोनो एबा न'आवबो जोङो बे मालाखौ एन्जुराव एथेबनानै दोननायखौ नुनो मोनो
नोनोंथां आरो जोंनि जा ओ मोसौखौ ओ थुखैनो थाखाय गुलिनिफ्राय होना फथाखौ होखांनायनि उनाव गुलिनिफ्राय होना लांनानै दैमा एबा जाम्फैफोराव गामिनि सुबुंफोरा नेमखान्थि बायदियै मोसौ थुखैनानै थुखैनो थाखाय दिगुलथि लावथिजों होनानै लाङो आरो होखा दो होनानै लांनानै थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ हेगारनानै होनाय जायो बेखौ जोङो गोदो गोदायनि एम होननानै मोनथिनाय जायो नोंथांमोननि जाबोयै बेबायदि खालामोना?
नंगौ नोंथां नों थाङा होननाय बादिनो जोंनिखिबो बेबायाददि खालामो नोंथाङा मिथिगौना ओ जेब्ला दुगै मोसौखौ थुखैयो बे समाव जोंनिया मोनसे ओ गान हिसाबै बाहायो ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबायथा बारि खनानि नोंलाय एम्बु बंला नों जागोन गोदोर जांगिला होननानै खननायखौ खोनानो मोनो नोंथाङा बेखौ खोनादोंना
खोनादों नोंथां जोंनि जाबो बेबायदिनो मेथाइखौ खननाय जायो नोंथां नोंथाङा मिथिगौ ना बै मोसौनि मोमोदोम फोराव मानो गोसोम फबथा होनाय जायो
बे बेखौ आङो एसेबांहालागै मिथिया नोंथाङा बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं मोनथिनायाव मोसौनो गोसोम फोथा होनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो जेब्ला मोसौखौ हगारनानै लाबोयो थुखैनानै हगारना होयो अब्ला मोसौआ गांसो जानो थाखाय गांसो बारियाव थाङो नङा होनबा नोंथां बै गांसो बारि गांसो जानायाव गांसो बारियाव थांनायाव जेब्ला जोंनिया गोदो गोदाय फोथायोमोनदि गांसो बारियाव मोसा लख्रा बायदि जिब जुनार थायो होनना फोथायो बे जिब जुनारफोरा मोसौनि गोसोम फथाखौ नुनानै बाग्दावनानै बिसोर खौ जेबो खालामनो हाया गिनानै खारनाय बायदि होयो होननानै आङो मोनथिनो मोननाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां आरो बेबायदिनो जोंनिया गाजा गोमजायै जोंनि बैसागो फोरबोखौ जोङो फालियो बे बैसागो फोरबोआव जोङो ओ स्नि दानालागै जोङो मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना दामनाय देनाय आइजेंफोर बाहायनानै गामि फोराव जोङो बर अ दामनाय देनायखौ जोङो ओ खोनानो मोनो नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो दामनाय देनाय आगजुफोर बाहायो नामा बैसागो बोथोराव?
बैसागुखालि ओ गामिनि बयबो गथ' गथाय, बोराइ बेन्थ' गासैबो ज' जाय दुगैस्रां लोबस्रां गाननाय जोमनाय साखोन सिखोन गाननानै उन्दैफोरा गेदेरखौ मा खुलुमो आरो गेदेरफोराबो उन्दैनो मान होयो बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ जों नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो बै सानखालिनिफ्रायनो गासै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' ज' थांनानै रंजा बाजा खालामनाय न'खर न'खर मोसानाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो। आरो बैफोर रंजा बाजा मोसा मोसानायाव जोंनि गासै आगजु जेरै खाम, जथा था सेरजा सिफुं, थरखा बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां आरो जोंनिखि जोंनि ओनसोलावबो हारम'नि दामनायखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ नोंथां नंगौ औ दामो नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंनिया न'खर न'खर थांनानै मागिनायाव मागिनाया जोंनिया जोंनि ओनसोलाव सान स्नियालागै सोलिबाय थायो। नोंथांमोननिखिं बेसां ओ दिनसिम सोलियो?
नंगौ नोंथां जोंनि जाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो बेबायदि रंजा बाजा मोसानाया सान स्निहालागै जायो। आरो बेनि अनगायैबो बैसागो बिदाय जाय खौनो बैसागो बिदाय होननानै बुङो आथिखालाव बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो। जायखौ जोङो फांसन बैसागु फांसन होनना बुंनाय जायो। बेबायदिबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथांमोननि बो बेबायदि बैसागु फांसन बानायो नामा?
नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागो फांसनखौ जोङो फालिनायखो नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव गाजा गोमजा मोसाखांनायनि ओनाव जि जोङो एसे एनै माइरं लोगोसे रां रुफा मोनो बेखौ जोङो बैसागो दिननि लास खालार आव जोबथि ओ जोबथा, जोबथा दिनखालि जोङो ओ ज'यैनो गाजा गोमजायै खाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथांमोननि गि बेबायदि जायोना?
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि गाजाम गाजा गोमजा मोसानानै मोननाय जा रां एबा माइरं बायदिसिना मुवा बेसाद बेफोर मोननायखौ मोसानायनि जोबनायनि उनाव गासैबो जयै रुजु रुमैयै खाना जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनि बैसाग बैसागो फोरबोआ ज' मोजाङैनो मोजां गाजा गोमजा मिथिंगानि समायना रमायना दाउसिन दाउलानि गाबनाय आरो बैसागो बोथोरनि बैसागो बोथोरनि दिनाव जि दामनाय देनायदो गोमसारनाय खाम सिफुंनि जथानि बेफोर गासैबो ओनसोलखौनो समायना रमायना जाखांहोयो नोंथाङा
मोनथिगौ नोंथां बैसागु बोथ थोर सफैनाय लोगो लोगोनो जोंनि मिथिंगायाबो गोदान बिलाइ खिलियो बिफां लाइफां दंफां लाइफां दाावमा दाावसा गासैबो उसिफावो रंजानायजों उसि फावो थिग बेबायदिनो बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंनि मानसिनि गोसोआबो रंजानायजों उसिफावो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो बैसागो फोरबोखौ बोसोराव खेबसे फालिनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
बैसागो बोथोराव रंजा बाजा ओ सम समफोरखौ जोङो बारग'होलाङो।
नंगौ ना नोंथां?
नंगौ नोंथां। खायसे खायसे ओनसोलाव बैसागो बोथोर जोबनाय एबा बैसागो दाननि जोबथा सानाव ओ खायसे खायसे ओनसोलाव आङो ओरैबायदि खोनानो मोनोदि खायसे ओ लामा दान्थे फुजा होनाय जायो होनना बुंनाय जायो जायखौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि लामा दान्थे फुजा होनाय जायो नामा?
नंगौ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो लामा दान्थे फुजा होनाय जायो बेखौ जोङो हरनि समाव ओ फुजा होनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नामा नोंथां?
बिदिब्ला जोङो उनाव लोगो हमलायनोसै नामा?
दे जागोन अब्ला नोंथां।
उम दे नोंथां होमबा।
दे अब्ला साबायखर नोंथां।